हेल' नोंथां।
अ नोंथाङा मानि बागै रायलायनो सानदो? औ खोनादो ना? औ खोनादों नोंथां।
ओम गोजोन मोनाबिलिन गाहाम हामलायनाय निसिम
औ गोजों मोनाबिलिनि हामलायनाय थाबाय। दोंना औ। खोनादों हेल' नोंथां। औ खोनादों।
नोंथाङा दा ओरैनो फ्रि द दफैबा।
ओरैनो फ्रियैनो दङ।
नोंथाङा आं ओसे सम होनो हागोन ना?
नोंथाङा आंनो हागन ना नोंथांजों मोनसे सावरायनो बागै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं ओ फन खामनाय जादोंमोन। देनाय बुंनायसाय नोंथाङा।
औ नोंथां बिदि बिनो
औ नोंथां बिदिनो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव ओ सावरायनो सानदों। औ देनाय नोंथाङा फोरमायनाय
औ दोरोङारि ओंख्रि। फाय अनला खारै अनला खारैजों दाउ बेदर सबायाइजों साम' बिदिनो नारजि अमा बेखौनो जोङो बेफोरखौ जों दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुं बुंनो हायो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै
अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जानाय जायो बेखौ आं नोंथांनि सेराव एसे बुंनो औ--नोंथाङा खोनादोंना?? औ फोरमायनायसाय।
बिदिनो अनला ओंख्रि होनोब्लाथाय जों अनला ओंख्रिखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ गिबियावनो जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माइरंनि ग जाना फैयो बेनिफ्राय जों माइरंखौ अनला संनो थाखाय दसे सम सोमहाबना दोनो बेखौ सोमा जों बेखौ नाय जायो हाय बिनि दैखौ सर'
दैखौ सर'लानाय दसे जोङो एबा औ।
उ उवाला एबा
उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायो औ आथिखालावथ' गोबां मेसिनाव देनाय नुसै जेरैहाय ग्रेनडारफोराव जोङो बे ओ अनलाखौ।
ओ जों ओंख्रिखौ खारैजोंसो जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय जेरैहाय खारैजों जानो थाखाय जोंनो
खारैजों जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारैनि गोनांथि जाना फैयो बिदिनो ओ खारैनि गोनांथि जानायलाय जोङो ओ खारैखौ थालिरनिफ्राय मोनो थालिर
दानस'नाय जायो एबा हाफायनाय जायो ओ एबा बेखौ दानसखांनानैहाय जोङो बेनि फस्लाखौ जिरनाय
थालिर फस्लाखौ जिरनाय जायो जाहाते जोङो बिनि मादाखौबो बख'नानै दान ओ दान औ फिसा फिसा दाननानै एबा गोबा गोबा दाननानैहाय ओ फोराननाय जायो सानुङआव जेब्ला बियो सादुंनि सानदुंजों रानो अब्लाहाय जोङो बेखौ ओ अरजों सावनाय जायो सावखांनायनि उनावहाय
हांगारखौहाय जोङो ओ सरनाय जायो एबा जों बेखौ ओ माबानाय जायो आरो ओ सरनाय एबा सिखिनाय बुंगोन बेखौ जोङो सरनाय जायो बेखौ सरखांनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय खारै मोननो हायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ खांनायनि उनावहाय जोङो अनला गोन बेावहाय जोङो ओ गोबां रोखोमैबो संजायो अनलाखौ नाजोंबो जानो हायो, दाउजोंबो जानो हायो, अमा बेदरजों जानो हायो, बेनिफ्राय साम'जोंबो जानो हायो।
जानो हायो बेनिफ्राय साम'जोंबो जानो हायो औ दाथ' जों ओ औवा मेवाइनि ओ सम
अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजोंबो जानाय नुनो मोनो बिदिनो जोङो औवा मेवाइजों संङोब्ला जोंनो गिबियावनो औवा मेवाइबो नांगोन बिनिफ्राय जोङो औवा मेवाइखौ ओ बारिनिफ्राय एबा औवा गुदिनिफ्राय दान लाबोनाय जायो बेखौ दानना लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बि बिगुरफोरखौ बोखारना जायो बेखौ बोखाना गारनानैहाय जोङो सिखाजों बिनि बिगुरखौ लेबनाय जायो लेबखांनानैहाय बेखौ गोबा गोबा हानानै ओ सुना लानाय जायो नोंथां बिदिनो बेखौ ओ सुखांनायनि उनावहाय जोङो खारैजों बेखौ एवफ्रामनाय जायो।
खालामनाय जायो
एवग्रोयो बेखौ एवखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय नांगौ जखानि एबा जोंनो नांगौ बिबांनि जोङो जेसे नांगौबांनि ओंख्रि नांगौ बेवहाय जोङो बे नांगौ बिबांनि दैखौ होनाय जायो बे दैखौ खौ होखांनानैहाय जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला गोदौ जेब्ला ग्लब गोदौैनाय समावहाय जोङो जा अनला देना होदोंमोन एबा अन गुन्दै बेखौहाय जोङो फ्रि फ्रि गारना होनाय जायो बेखौ गारखां गारखांनायनि उनावहाय ओ जोङो ओ सागंजों एरनाय जायो एबा खादौजों एरनाय जायो ओ बिदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ खायसे समावहाय ओ अन गुन्दै देना लादोंमोन बेखौ ओ दैजों सोमनानै एबा गलायनानै खायसे खायसे ओ होनायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो बि बिदि अनला ओंख्रिखौ सङो बिदि बिनि सं बिदि होखांनायनि उनावहाय जोङो दा बेवहाय ना एबा बेदर होगोन होननानै एवफ्रामना लादोंमोन होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो गोबां मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर बिदिनो बानलु देनाय ओ ओमफ्राय लोगोसे जों दुन्जिया समाव
ओमफ्राय लोगोसे जोङो दुन्दिया समाव दुन्दिया बिदिनो दा समावहाय जों दुुनदिया मोननो थांलिया बेवहाय जोङो दा समावहाय जो गंगार दुन्दिया होनानै ओंख्रिखौ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनानै जानाय जायो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? ओ जोंनिथिंथ' अनला ओंख्रिखौ ओ गिबियावनो ओ माइरंखौ सोमग्रोना लाबाय माइरंखौ सोमग्रोनायनि उनाव माइरंखौ फोरानबाय फोराननायनि उनाव माइरंखौ देबाय देनानै अन गुन्दै खालामनानै बेखौ दसे दोनथ'बाय नायनि उनाव ओ जोंना मा होनो अनलाजों दाउजोंबो जानो हायो। अनलाजों दाउजों जायोब्ला जोंना अनला ओंख्रि बानायनायाव ओ जोंना गिबियावनो मा होनो माइरंखौ देनानै सोमबाय सोमनायनि उनाव ओ माइरंखौ दसे सम फोराननानै लाबाय लानायनि उनाव बेखौ मा होनो उवाल उवालफोराव देबाय देनायनि उनाव जोंना दाउजों जायोब्ला दाउफोरखो एवफ्रामना लाग्रोबाय ओमफ्राय एवफ्रामना लाग्रोननानै जोंना दाउखो मस्ला मस्लि होनानै ओ मोजाङै संख्रि होनानै मोजाङै एवफ्रामना लाबाय। एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो बेयाव दै होबाय दै होनानै बेखौ ओ गोबावसिम गोदौहोनानै दैखौ गोदौहोनानै मोजाङै बेनि उनाव अन गुन्दैखौ होबाय ओ होनायनि उनावनो जोंना मोनबाय। मोननायनि उनाव जोंना मोनां मोननो जानोसैयाव जोंना ओ दुन्दिया बायदि होनो हायो आरो। जोंना बिदिनोसै।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ सबाइ खारैखौ बोरैहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? अ जोंना ओ सा-समा-सबाइ खारै होनोब्लाथाय जोंना सबाइजों लोगोसे जोंना साम'खो बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो बर' सुबुंफोरा बेखौनो बांसिन जाखायो। ओ साम'जों सबाइजों ओ जोंना औ साम'जों सबाइजों संनायाव जोंना गिबियावनो ओ साम'खो ओ नोङो दानस'ना लाबाय बिनि लानजायखौहाय ओ बिनि उनाव ओ बिनि खर' खर'आव जि बाद धाख थायो बिनिखौ बखना लाबाय। ओ सिखा गोबौ नङाबा माबा मोनसे ओ जंजों जों बेखौ बखना लाबाय बखना लानायनि उनाव ओ जोङो बिखौ मोजाङै सुबाय ओ सुनायनि उनाव जों बेखौ ओ मोजाङै दसे फोराननानै जोङो बेखौ ओ सारायाव होबाय साराय गुदुङाव ओ थाव गुबै जेबो होआलासिनो बेखौ होनायनि उनाव ओ बिनि दै एसे ओंखारनाया बियो रानबाथाय बिनि उनाव सायाव थाव होना होबाय ओ थाव होनायनि उनाव जोंना मस स्ला मस्लि होबाय होनानै दै माबा माबि होबाय बिनि उनाव सबायखौ जोंना देना लाग्रोनांगोन गिबियावनो ओ सबायखौ देना लानायनि उनाव सबाइखौ दै गोदौबाथाय सबाइखौ उनाव होबाय संख्रि माबा माबि बानलु होनानै ओमबानो मोनबाय। नोंथाङा एसे फोरमानाय नोंसोर माबायदि ओ संनानै जायो सबाइ साम' खौ? सबाय ओंख्रिखौ माबोरै जायो बेखौ आं नोंथांनि सेराव
फोरमायना होनो सानदों खारैनि गोनांथि जाना फैयो बिदिनो
खारैनि गोनांथि जाना फैयो बिदिनोहाय जोङो गिबियाव जों बिनि बिगुरखौ गुरै जानो थाखाय बिगुरखौ खारनो थाखाय जों दसे सेम सोमहाबनानै दोननाय जायो बेखौ सोमहाबनानै दोखांनायनि उनावहाय जों बोखांनाय जायो बोखांनानैहाय जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ सुखांनानैहाय जोङो
सारायाव दै संनानै होनानै ग्लब ग्लब ग्लब होनाय जायो बेनिफ्राय जों सबाइजों साम' सङोब्लाथाय जों सबाइखौ ओ दै जामफै एबा हाखर एबा फुख्रिनिफ्राय जोङो मोननाय जायो आरो खायसे खायसे समावहाय जोङो
बायना लाबोनाय जायो बेखौ लाबोखांनायनि उनावह जोङो सानसे एबा साननै ओ बेखौ ओ बिनि सामाव जा हा हाबना थायो बेखौ खारहोननो थाखाय जों सोमा दोननाय जायो सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बिनि उनाव हाय बेनि ओ जेनेबा जेसेबां नांगौ जखानि लानजाय एबा खिबु दाननांगौ
लानजाय एबा खिथुखौ दा
जायखौ जोङो खुगा। माबा उम थाख होननानै बुंनाय जागोन बेखौ जोङो सिखाजों एबा ओ उम खासिजों गारनानै जायो बेखौ खासिनि जंजों गारनाय जायो बेखौ गारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ
जोङो बेखौ बिनि
मोजाङै गुफुर खार जाजासिम जोङो हुनाय जायो बेखौ हुखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय गुबैयै सबाइखौ थाव-थाव गुबैजोंनो एवख्रावना लानाय जायो। जायो बेखौ उनावहाय जोङो जेब्ला बियो टेब-टेब बेरनाय साउन्ड फैयो अब्ला बे-बे खोनाजों जोङो सामखौ एवफ्रामना लानाय जायो एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोङो जा ओंख्रै ओ संदोंमोन ओ एबा सबाय ओ खारैजों रुना लादोंमोन बेवहाय जोङो ओ बे साम' एवफ्रामनायखौ होनाय जायो। साम'आ बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो गोबां रोखोमनि। बुंनो थाङोबा जेरैहाय साम गुसुं साम गोलाव जोंनि ओनसोलाव मोननैबो सामखौ जानाय जायो आरो साम लादाय जायखौ बुङो जों साम लादाय बेखौबो जानाय जायो बिदिनोहाय बेखौ सामखौ होखांनायनि उनावहाय जों बे- आरोबाव ओंख्रिखौ मोदोमफ्रु एबा सालायनि थावनायनि थाखाय
सालायनि थावनायनि थाखाय गोथाव खालामनो बिदिनो जों बेवहाय गोबां मस्ला मस्लि होनाय जायो जेरैहाय ओ जिरा बाखार जिरा फिसा ओ हाइजे हाइजें सामब्राम गुफुर औ ओ
लु देनानै होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोदोमफ्रु गोथाव खालामनो थाखाय धुन्दिया एबा गंगार धुन्दियाबो होनाय जायो नोंथां बिदिनोहाय जोंनि ओनसोलाव सबाइ खारै ओंख्रैखौ जानाय जायो बिदिनो सबाइजोंहाय जेरैहाय जोङो साम'ल' नङा ओ ना गोथां एबा ना गोरानखौबो जानाय जायो।
जानाय जायो ओमफ्राय जो अमा बेदर र औ दाउ बेदर नंगौ नोंथां ओनसोलाव जानाय जायो बिदिनो संनाय ओंख्रिनि ओ संनाय ओ ओंख्रिखौ संनाया एखे रोखोमैनो जायो बेनिफ्राय बेवहाय जोङो जाहोगोन बेखौ एवफ्रामना लानाय जायो एवफ्रामनानैहाय होनाय जायो बिदिनो जेरैहाय दाउ-दाउजों सबाय संनो थाखाय जोङो
ओ साम'जों जेरैहाय संदोंमोन बिदिनो एखेरोखोमैनो जों साम'खौ रु ओ सबायखौ रुग्रोनाय जायो खारैजों बेनि उनावहाय जोङो जा ओ दाउ बेदर एव होगोन बेखौ जोङो एवफ्रामना लानानैहाय ओ बिदिनो होनानै संनाय जायो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बेखिनि सम
बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोनाय थाबाय जोंनि सावराय औ दे होमबा गोजोनथों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों नोंथां। औ नोंथां दे होमबा गोजोन्थों।